आ हाल हेलौ नोंथां
खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों
औ
औ दे नोंथाङा बुंदो दे
अ नोंथां जों दिनै मा होनो सानफ्रोमबोनि ओ जिउ खुंनाय बादियै दिनैनि नैबे समाव जों बा दिनैैनि नैबे सानसे खौ जों मा मा खालामनानै समखौ बारहोख खौ बिनि सायाव एसे रायज्लायदो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां आदसा नोंथां आ दिनैनि सम होननानै बुङोब्लाथ' दिनैहाय आङो फुङावहाय गारि लानानै ओंखारलांदोंमोन आरोखि ना।
औ औ
आङो माने आङो इलेक्ट्रिक माबा सालाय नालाय इलेक्ट्रिक इ रिक्सा
औ औ औ
दायो आङो फुङावहाय सालायनो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय आंना गारिआ एसे उस हेलौ
नोंथांना नेटवार्कआ एसे स्ल'मोन दे बुंफिननायसै
आदसा आदसा माने आङो ओ इलेक्ट्रिक रिक्सा सालायो नालाय
औ
ओ ओमफ्राय आङो सालायनो थांदोंमोन ओमफ्राय दानिया सालायनो मोनाखिसै आरोखि ना नोंथां गारिया हरखाब गाज्रि जानानै होयो आरोखि।
औ औ
दायो बेखौहाय आङो मेकारनावहाय बानायनाङो आरोखि ना। बानायनायावनो बानायनायावनो समा थांबाय आरोखि ना
औ
ओमफ्राय आङो न'आव फैबाय आरोखि गारिखौ बानायखांनानै।
औ औ
ओम ओमफ्राय गामियाव एसे माने आमथिसुवानि खामानि मावनो गोनां दंमोन आरोखि।
औ औ
रायजोयै ज'नो जोंना बोसोर गोदानावहाय माने आमथिसुवायावहाय हाग्राखौ एवनानै होयो नालाय।
औ
दायो बेहाय आङो हाग्राखौ एवैफाबाय आरोखि। रायजोफोरजों ज' ज'नो एन्थारेसनो अ नै बावाखै दासो सफैदों आङो।
औ औ
थिखां लोबखां ओमफ्राय थाव फुनबाय फ्रेसनो क्रिम-थिम दायो आराम बिस्नायावहाय गोलांनानै दं आरोखि ना। नोंथां
औ औ
दायो नोंथाङा माबाफोर खालामदों नामा?
आंथ' दा जेबो खालामथ'वाखै नोंथां ओरैनो दंथ'यो मा बुंनो आरो। नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नों थाङा दहाय बुंनाय बायदि जेनेबा इलेकट्रिकनि माबा मोनसे गाज्रि जादों ना मा होनामोन नोंथाङा?
अ नंगौ नंगौ नोंथां।
अ बेफोरबायदिनो आरो दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदिनो औ सार अन्थाइ गावलाबायो नालाय बेफोरबायदियावबो गाज्रि जानो हानाय।
औ नोंथां नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
दा आंनि दिनैनि जेनाखि सिखारनायनिफ्राय लानाय दासिमाव मा खालामदों होननानै बुङोबा आं आंहा फुङावनो। सिखारनानै मोनसे हुदा दं। एक्सारसाइस खालामनाय आं बेखौ खालामो आरो। आं बिदिनो फुंनि ब्रै बाजियावनो सिखारनानै एक्सारसाइसखौ बिदिनो थामजि मिनिट बा से घन्टा बिदि खालामो आरो सम मोनोबा।
अ नोंथां बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा।
औ। दा एक्सारसाइस खालाम- खांनायनि उनाव आङो गावनि देहाखौ राफोद मोनो आरो। एक्सारसाइस खालामखांनायनि उनाव। दुगैखांनानै आङो माखासे मोजां मोजां फिथाइफोर जायो आरो। जेरै थाइजौ, आफेल, आंगुर आं बेफोरखौ जायो आरो खिजुर।
आतसा।
दा आङो ओ फुङावहाय बिदिनो फिथाइ-सामथाइजोंनो फुंनि जेना- खि जामु बेखौ जायो आरो ओमफ्राय सानजौफुआव बिदिनो ओंखाम जायो आरो।
आतसा।
दा नोंथाङा दहाय बुंनाय बादि जेनाखि। आमथि सुवा नङा होमबा?
औ नोंथां
जोंनि गामियावबो बिदिनो हाग्रा दानस्राङा आरो आमथिसुवायाव जाहाथे मोनसे जोंनि गेजेराव फोथायनाय दंनो मा होनो आमथिसुवायाव मानि हाग्रा खौ दानस्राङोबा हाग्राफ्रा थाब थाब रज'नो हाया होननानै फोथायनो हायो आरो
ए बेखौथ' नोंगौ नोंथां।
गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय होननानै जों खोनाबोदों।
उ नोंगौ नोंगौ।
दा जों बेखौ दानस्रांखांनायनि उनाव जोंहा ओ जयै दानस्रांबा मोनसे जयै माबा मोनसे जानाय हुदा दं आरो जेनेबा मुरि सिप्राइ बि बिदि बायनानै जानाय जोंनि गेजेराव हुदा दं आरो गामियावहाय।
उ उ।
औ दा बेफोरखौ आ ज' ज' दानस्रांनानै बिदि ज' ज' मोनजालायोबा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जोंनि गेजेरावहाय बिदि गावजों गाव जेनाखि ज' ज' दानस्रांबा ज' ज' रायज्लायबा मानिे जोंनि जेनाखि ओ रंजानाय बेफोरो गोसोआव मोजांसिन बिदि मोनो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंग'।
अ नोंथाङा ओरैनो एक्सारसाइसफोर खालाम नामा फुङावहाय?
आङोथ' नोंथां बुंनो थाङोबाथ' दासान्दि एक्सारसाइस खालामनायानो गैया।
औ।
ए बिदिनो बोसोरनै बोसोरथामसो सिगांहाय आरोखि ना नोंथां आङो। ओ फुंनि बिदिनो थिनथा बा सारिथा बिदिसो टाइमाव सिखारनानै आङो एक्सारसाइस खालामहैयोमोन आरोखि ना नोंथां।
औ।
उ आरो हो आङो एक्सारसाइस खालामनो जा मोजां मोनोमोन फुङावनो सिखारसै आराम ओमफ्राय आं हासिङैनो एक्सारसाइस खालामो आरोखि ना रावखौबो नाङामोन।
औ औ।
देहायाबो फिट थायोमोन आरोखि ना
औ।
दायो माखासे खामानिनि थाखाय आङो एक्सारसाइसखौ खालामनो हायाखसै नोंथां।
औ औ।
ओ।
दा
औ दे बुं दे नोंथां
दा ओ सोरांनायनि फ्राय जेनोखि मोनाजासिम जोंनि सानफ्रोमबोनि ओ जिउआव सासे सुबुङा गोबां खामानि थायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
दा बिदिनो गामियारि सुबुंफोरनि जिउ खुं राहाया आलदा टाउनफोरनि सुबुंफोरनि जिउ खुं राहाया आलदा बा बिसिनि जानाय थानाय स्टाइलफोरा आलादा आलादा जायो नङा होमबा नोंथां
ओ‌ माबा नांगौ
ओरै जोंनि बेलायाव नायनो थाङोबा बिदिनो आरो जोंनाथ' गामियारि नालाय नोंथां
ओ
सासे सुबुङा सिखारनायनिफ्राय लानानै ओ बियो सोरबाबा एक्सारसाइस खालामो सोरबाबा खालामा आरो सोरबा बा सिखारनानै ओ ओन्दैया फुङावनो लेखा फरायो बा फरायसाफोरा ओ गावबा गा व खामानिखौ मावो बेफोरबायदि आरो
अ अ
दा सासे ओन्दैनि बाथ्राखौ राय्लायबा जोङो बियो सिखारनाय लोगो लोगो बिमाया बेनो मोखां सुनानै होयो आरो गावनि मावनांगौ हाबा बादि बे गथ'खौ ले फोरोङो बा जाहोनानै स्कुलाव दोनहरो बिदिनो आरो गामियारि सुबुंफोरनिया
औ औ
दा ओरैनो नोंथांमोननिथिं ओ बेफोरबादि लामाफोरनि जेनाखि अबस्था दैज्लां बोथोराव बेफोर माबादि
अ नोंथां जोंनिथििंजाय लामानि बागै बुंनो थाङोबाथ' जोबोरैनो गाज्रि नोंथां दैज्लां बोथोरावथ' माने लामाया दाबो मोजां जायाखै नालाय
औ औ
माने लामायानो हाखर हाखर दंजोबो आरो दै थाजोबो आरो दैज्लांबाथाय
औ औ
फोरनि ओरैहाय स्कुलाव थांनाय फैनायनि थाखाय जोबोर उसुबिदा जायो आरो लामायाव दै थाला जोबो नालाय
औ औ
लामाया माने एसेबो मोजां नङा आरोखि नोंथां दैज्लां बोथोरबाथाय जोंनिथिं एखे माने दै थाजोबनायनि थाखायनो माने गथ'फ्रा स्कुलाव थांनाय समावहाय दैफ्रावहाय गादल्देननानै गोलैला गोलैलि बेफोरबायदि जायो आरोख खिना नोंथां
औ औ दा नोंथांमोननि गामियावहाय
उम
दा नोंथांमोननि गामियावहाय नों नोंथाङा दहाय बुंनाय बादि गोबां जेनेबा इलेक्ट्रिकनि गारि सालायोबा गोबां जायगायाव गोबां मुङै मिथि जेरै ट' ट' फिल फिल थम थम बिदि मै मिथिनाय गारिखौ सालाय होनदों नङा होमबा दा नोंथांमोननि जायगाथिं थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय लामाफ्रा माबादि उसुबिदाफोर जायो नामा
माने नोंथां बुंनो थाङोबाथ' इसेग्राब माने उसुबिदाथ' जाया आरोखि ना नोंथां
औ
माने लामायावहाय दै थायो आरोखि ना एसे एसे दै थायो थेवब्लाबो माने इसेग्राब माने उसुबिदा जाया आरोखि ना
औ
माने बिजोंनो थांजायो आरोखि ना खुनुरुखुमबाबो गाज्रिद्रायथ' बुंजाला बेखौ
औ
उम थांनाय फैनायनि थाखाय सुलिसाबो आरोखि ना नोंथां
औ दा जोंनि गामियारि सुबुंफोरनि जिउ खुं राहाया बिदिनो सोलियो आरो सोरबाबा सोरबाबा ना हमनानै बा ना सारनानै सोरबाबा माबा मोनसे बेटारि गारि बा ट'ट' फिल फिल सालायनानै बा सोरबा साफा सानै सरखारि साख्रि मावनानै बिदिनो गामियारि सुबुंफोरनियावहाय नुनो मोनो आरो नाथाय बुंनो थाङोबा साख्रि आवला सुबुंफोरखौ गोबां खमैनो नुनो मोनो गामियारि ओनसोलफोराव
आदसा आदसा नंगौ नोंथां
साफ्रोमबोनि जोंनि जिउ खुंनाय बादि गामियारि सुबुंफोरनि जेनाखि थानाय जानाय स्टाइल बे एसेबाबो आलादा जायो आरो
औ नंगौ नंगौ
ओ जायनाखि सुबुंफोर बिसोरो समायना मिथिंगानि सिङाव रायजो जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ नंगौ औ औ औ।
दा नोंथां जोंना था ओ। समा फैयै फैयै जोबफैबायानो। दा नोंथांजों आं जेनाखि जोंनि। सा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय बादि। दिनै जों मा मा मावलां। बेखौ एसे। ओ टपिक हिसाबै लानानै। सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथा नोंगौ।
औ। दा होमबा नोंथांजों जि मिनिट जानाय लोगो लोगो दिनैनि जे नाखि सावरायनाय बेखौ दोनथ दिनि नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दे होमबा नोंथां।
औ आतसा दे।